हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों खोनादों
औ
जोङो बिदिब्ला नोंथांनाव फल' खालामनायनि जाहोना मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदों
औ नोंथां सावरायजागोन
दा जोङो आयदा बादि बर'फोरनि बारि बागान खालामनाय बे फारसेनो सावरायनोसै नामा नोंथां
औ जायो नोंथां
बारि बागान खालामनाय मैगं थाइगं गायनाय बेफोरबायदि गासैखौबो लाजोबनानै बर' बर'फोरनि न'खर खुंनाय
थ'
औ बिदिब्ला नोंथांखौनो नोंथांमोननि ओनसोलनिखौ फोरमायग्रोनो बा मिथिग्रोनो लुगैदों आं
औ होनबा औ नोंथां जोङो बारि बागान होनोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि बारि बागान खालामनानै लायो एबा जोङो माखासे मैगं थाइगंफोरखौबो जोङो खालामनानै लायो जों जानो थाखाय बेनि अनगायैबो जों माखासे फिथाइ सामथायाइफोरनिबो जोङो बारिफोरखौ ब बा बागानफोरखौ जोङो बानायनानै लायो आरो माने फाननो थाखायबो जों लोगोसे न'आव जानो थाखायबो थिग बेबायदिनो जोंनि गेजेराव जोङो बागान होननानै बुङोब्ला जोङो बा बारि बागान होननानै बुङोब्ला जोङो औवाफोरनि जोङो बागान बा बारि जोङो नुनो मोनो मानोना जोंनो औवाया गोनांथार जोङो औवा औवाजोंनो जोङो माने गोबां मुवा बेसाद बाहायनानै बानायनानै जोङो बाहायो लोगोसे थानो थाखायबो नों न' लुनानै लायो बे औवाजोंनो बे औवा खौबो जोङो बागान बानायो बिनि उनाव जोङो गय बागानफोरखौ जोङो दा आथिं आथिखालाव माने गोबां नुनो मोनो आरो गोबां बुरजा बुरजा गायनानै लानायखौ जों नुनो मोनो बे गय बागानफोरजों माने गोबां रां खामानिखौ जोङो नुनो मोनो जेरै बिगासे बिगाफायावनो जोङो सेेला गोाहाम बा से लाख खावसे गाहाम जों बेबायदि मोननायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो माने जिउ खुंनायाव गोबां मदद जायो आरो रां खामायनायाव बेबायदि बागानफोरजों ा लोगोसे जोंङो बा बिदि थोंजों माखासे जाग्रा फिथाइ सामथायखौ जोङो बागान बानायाब्लाबो जोंनि न' बिथायावनो जोङो माने सोरगिदिं खालि जायगा थानायफोराव जोङो बायदिसिना बिदि फिथाइ सामथायाइ थायग्रा बिफांफोरखौ गायनानै लायो आरो जेरै समफ्राम थाइजौ खान्थाल लेरख' बेनि उननाव जोङो मालाबा ओ बे लेबु गाज्रि जाय बेफोरखौ जोङो गायनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो बा जोंनि न'खराव जों मोननो हायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो थाइजौ थाइजौफोरखौ खान्थालफोरखौ जोङो जेरै दैज्लां बोथोराव बिनि फिथाइफोरखौ जोङो मोनजानो हायो
औ
थिग बेबायदिनो आरोबाव जोङो मैगं थाइगंनि बारि बागानखौबो जोङो माने खालामनानै लायो आरो जोङो बांसिन न'आवनो माने माखासे बेफोरबायदि मैगं थाइगं गायनानै जोङो जानाय बेफोरबायदि हुदा एबा खान्थि खौ जोङो नुनो मोनो जेरै जोङो बैफोर मैगंफोरखौ होनोब्ला जोङो लाइ लाफा मैथा मैथा गोखै मै बिथाबां गालबिनि उनाव ओ जोगोनार खुमब्रा ओ सबायबिमा खांख्रिंखला बेनि उनावहाय जोङो बे आरो माखासे दंबावो जेरै मायसुन्द्रिफोरखौबो जोङो गायनानै लायो खाथि न' खाथिफोराव जों जानो थाखाय दा बेफोरबायदि ओ मैथा फैग जोङो दैज्लाङाव बांसिन गायनानै लायो जोङो माखासे दैज्लांनि दै गोदानाव मोननाय ना गोरलैफोरखौ लाबोनानै जों बे जोंनो जायो आरो जानानै जोङो माने समखौ थांहोयो माने जोंनि ओंखाम जानायनि समखौ बेजोंनो जोङो जायो आरो
औ
लोगोसे जोङो जोगोनार बा खुमब्राफोरखौबो जोङो बेबायदिनो माखासे समाव जोङो गोरलै समावनो जोङो जायो बेखौ आरो जों बोराय खालामनानैबो दोननानै होयो जोङो बेखौ बेसेबा गोबावनि उनावबो जोङो जायो मोनहोनानै दोनोब्ला गोबाव दिन थिनानै दोननानै जाजायो आरो बेफोर मैगंफोरा अम बेबायदि बारि बागान खामानि बेलायाव जों बेफोरबायदिखौनो जों ओनसोलाव बा जोंनि गामियाव जोंनि न'खराव नुनो मोनो आरो नोंथां बा नोंथांमोननिथिं मा मा बेफोरबायदि मैग गं थाइगं बा जायखिजाया बिफां फोरनि बारि बागान नुनो मोनो नोंथां
दा जोंनिथिंजायबो फ्रायै नोंथाङा जे बुंलांबाय बारि बागान खालामनायनि बा मैगं थाइगं गायनायनि जोंनियावबो फ्राय बे एखे रोखोमफ्रामखौनो नुनो मोननाय जायो अब्लाब ओ आङो बेखौनो आरोबाव खनसे फोरमायलांबावसै जोंनि ओनसोलावहाय मोननाय मोननायखौ जिहेथु ओह गय गय फाथै बेफोरथ' जोंनि बिराद गोनांथार बरफ समाजजों सोमोन्दो थानाय हौवा औ बे हिसाबै जोंहा औवा बागानाथ' थाखाबायानो औवा बागान खालामो जोंनियावबो बा बागान बागान नङाबाबो माने बारियावनो गायनानै लायो बुरजा बुरजा नङाबाबो
औ
गोनांथारनि थाखाय औवाखौ आरोबाव ओह गयखौथ' गायखायो सोरगिदिं न'नि सोरगिदिं फारफ्रोमबो दिगजोंनो साहा सानजा सोनाब खोला बेबायदिजो गायो उम आरोबाव जायफोरना हाया बुरजा बारि बागाना गुवार बिसोरो ओह सा फारसेथिङै बांसिन गयखौ गायो आरो बेजों लोगोसेनो गयावहाय गोबाङानो रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा मोननो थाखाय बा जानो थाखाय गय बिफाङावनो फाथैबो मान होफानाय फाथैनि बेफोरबायदि बागानबो होननांसिगोन फाथै जिहेथु बुरजा गय बिफाङाव गायोब्ला बेबादिबो गायनाय जायो आरोबाव बेयावनो आं सरजा देरखाबावसै जाग्रा लोंग्रा जाग्रा फिथाइ सामथायाइ उम बिफां जेरै जोंहा आनारस बा बरयाव रैमालि होननानै बुङो बेखौबो गोबाङानो गय बागान सिङावहाय गायनानै लायो
औ
आरो जिहेतु गयाथ' जों एसे गुवार गुवार गायो नालाय बिदिनो ओ सात फुट आट फुट बा सय फुट बेबादि गोजान गोजान गायोना आमफ्राय न्थु गय बिफाङाथ' दालाय थाया थं थं थाङो बे हिसाबै ओह बिनि गेजेर गेजेर बाहागो लांदां जा जानानै थानाय जायगाफोरावहाय खायफाया खमलाफोरबो गायनानै होयो दाला दालि बेफोरबायदि आरो ओह आरो खायफाया आरोबाव बेयावनो थालिरनि बिफां बेखौबो गय बिफां बागान उम फिसा समावहाय ओह गायनानै होनाय जायो आरो ऊम बेबायदिनो गय देरगौ मानि थालिरनि आबाद बा थालिर बागाननिफ्राय थालिर मोनजाबाय जोङो आरोबाव जा जानानै हायाबा बा जानायनिफ्राय बांद्राय जागोन बायदिबा जों फाननानै रांखान्थियारि ओह मुलाम्फा बेखौबो मोननो हाबाय आरो उनावहाय बे थालिर बिफांनिफ्राय जिहेतु बे दैया जोंहा थालिरफ बिाङाथ' दै थायो नालाय दै बोनानै लायो बेफोरनिफ्राय माने सिदेोमा जानानै बे माबायाहाय गय बिफाङा मोजां जायो थालिर बिफां गायनानै होयोब्ला बेफारसेथिंबो बे मुलाम्फा जाहैबाय आरो दा बारि बागान खालामनायाव बिफां लाइफां गायनाया बे थांबाय आरो फारसेथिं नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदिनो जिहेथु मैगं थाइगं बारि बागान खालामनायावथ' जों मैगं थाइगंखौबो लानो हायो नालाय
औ
ओ‌ जों थांनानै थानायावथ' जोंनो ओंख्रिफोरनि गोनां जायो मैगं मैलाफोरनि गोनां जायो
नोंगौ
ओ बे हिसाबै जोंहा उम नोंथां मख'नाय बादिनो लाफा आरोबाव लाइ मुला मैथा उम बिदिनो मैथा गोजा मैथा बांगाल बेफोरखौबो मावो जोंनियाव आरोबाव लाव खुमब्रा जोगोनार बानलु बेफोरबायदिनिबो गोबां माने मावनाय जायो आरो बानलु बेखौ माब्लाबा माब्लाबा खायफाया बेबायदिनो बारियावल' फआलासिनो दुब्लिफोरावहाय खायफा खोथिआ थिलि एवनानै जिहेथु माने ओ माब्लाबा दैनि आंखाल जानानै बा ओ बबावबा खोथिया थिलिखौ लानानै गारबोदोंबा गोजौ बाहागोबा जेरावनाखि उम दैआ गोरलैआवनो थाया बेफोरबादि जायगाफोरावहाय थाबैनो माने हा हासार बरहा होफिननानै बानलु फोनायखौबो नुनो मोननाय जादों आरो दुब्लिफोरावहाय होमबाना आरोबाव दुब्लिआव सानदुं नांनाय जायगाफोरावहाय फोनाय बानलुआ गोसासिन जायो होनो होननानै जोंनिआवहाय फोथायनायबो दङो आरो जेरै ओ सान्दुं गोसा सान्दुं नांनाय मैथाआ बांसिन गोखै जायो होननाय बायदि फानलुखौबो सान्दुं गोसा बेफोरबादि जायगायाव लांदां फोथारफोरावहाय गायनायफोरखौ बांसिनै गोसा जायो होननानै खायफा खायफाआ जोंना बेबादि खोथिया थिलि बेफोरबादिफ्रावबो ओ माने खोथिआ फुखांनायनि उनावहाय लांदा जानानै थानाय जायगाखौ आबुं खालामनो बिदि बानलुखौबो फैयोमोन दा बारि बागान खालामनायाव आरोबाव जोंहाथ' गोबां थाबावगोन
मैगं मैला ओंख्रिनि बादैबो आरो बिफां लाइफां बेफोरनि बादैबो जिहेथु बारि बागानाथ' माने जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथारखा नोंथां मानो होननानै बुंङोबा जों फारागथिखौ बेआवनो मोननो हायो जिहिथु गामि ओनसोलाव जोङो बारि बागान लानानै थांनानै थायोब्ला जानायनिफ्राय लानानै ओ मैगं मैलानिफ्राय लानानै फिथाइ सामथाइनिफ्राय लानानै जोङो माने ओ गैथ्राबाबो न'निफ्राय एसे एनैब्लाबो जोङो ओ‌ बेफोरखौ जानो मोनो आरो गायनायनि गेजेरजों आदर लानायनि गेजेरजों नाथायबा ओ जों जुदि सोहोर मोखांआरि जानानै जों जुदि सोहोराव थानायफोरबा टाउनफ्राव थानायब्ला ओ जिहेथु उम हा हुआ जुदि खम जायोब्ला सहोरफोरावहाय बा जोंनावहाय बेबायदिनो बारि खालामनानै लानो थाखाय हाया थोजासे नङाबा जों सहरावहाय ओ न'ल' लुनानै बिफां लाइफां गायनो बा मैगं गायनो थाखायनो जायगा गैयै जायो खायफा खाय खायफा खायनैआ जायफोरनाखि बिल्डिं न' लुदोंब्ला बा माबा मोनसे एसे जायगा दङोब्ला खलबसे जायगायावनो एसे एनै मावोब्लाबो नाथाय जोंनि गामिनि बादि बेफोरबादि ओ माने नांगौ जानाय फिथाइ सामथायाइफोरखौ न'निफ्रायनो खानानै मोनजानाय बेफोरबादिनिफाय गोजानाव थानो गोनां जायो आरो गासैबो गासिखौबो बायनानै जानो गोनां जायो
औ
दा बेफोरखौ नायोब्ला माने बारि बागाना जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार बेखौ बुंनानै लानो हायो आरो
औ नंगौ नंगौ
दा नोंथां बिदिबा जोंना समाबो जोब्बाय
औ
ओंखायनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां औ दे